औ
नोंथाङा फ्रि दंबा नोंथांजों मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन आं बेखौ रायलायनो।
रायलायनो हागोन दे
दैज्लां बोथोरनि टपिक लाना फैदों बेखौ रायलायनो दैज्लां बोथोराव जोंनियाव जेरै माइ गायनाय खोथिया फुनाय
उम
दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोराव जेरै गरम जायो गरम बोथोरबो जाफैयो दैज्लां बोथोर फैनाय लोगो लोगो दैज्लां बोथोराव अखा बांखाया बांसिन जायो माबा फोथारनि दैफोरा बुंजोबो अखा हानानै। ओ दैज्लां बोथोराव जेरै माइ गायनाय फुनाय ओ दुम दाम जायो इदिनो गरमबो जायो नालाय फिथाइ सामथाइबो गरम गरम फिथाइ सामथाइ ओंखारो खान्थाल थाइजौ आनारस बायदि बायदि रो खोमनि फिथाइ सामथाइ ओंखारो आरोना ओ गरम गरम फिथाइ दैज्लां बोथोराव जेरै जोंनिया गोदोनि बायदि दायोथ' गोदोनि बादि जेरै मोसौजों हालौवोमोन दायो जोंनिथिं मोसौजों हालौनाय दाना ट्रेक्टरफोर होनानै हालौवो खनसेनो खनसेनो ट्रेक्टरजों हालौनानै खनसेनो गायनानै फोजोबो आरो दानि माइफोरा बांद्राय मोजां जाला जेनेबा गोदो जेरै फिथाया बरहा बरहा जायोमोन दायो फिथाइफ्रा एसे बिदाङा खम खम थायनाय जायो माइफ्राबो खोमथा खोमथा जाला आरोना मो ट्रेक्टर लागायनानै दुब्लि फोथाराव ना थानायफ्राबो थाव ट्रेक्टरनि थाव गोलैनानै नाफोरा थैयो ना बेलाव गासिबो एम्फौ एनलाफ्रानो बांसिन थैयो खानस्रियाथ' सिगांनि बायदि दायो गैला खानस्रिफ्राबो गोमालांजोबबाय थैजोब्बाय। बिदिनो दैलां बोथोर होनबा जोङो जेरै दैलां बोथोराव गायनाय फुनाय बेलेग खामानिखौ दोनथ'नानै बेफोरखौ मावग्रोयो फार्स्टआवनो जोङो खोथिया फोग्रोनानै लायो माइलि खोथियाखौ फोग्रोनानै फोयो। बिदिनो मास मोनसेनि उनाव जेनेबा खोथियाखौ फुनानै मास मोनसेनि उनावहायो गायो आरो माइ हाखौ फिनथाम फेनब्रै एवनानै ट्रेक्टरजों एवनानै बेखौ हाखौ दोलो दोलो मोनहोनानै उनावहाय माइखौ गायो आरो। नोंसिनिथिंलाय माबोरै सोलियो माइ गायनायफोरालाय?
जोंथिजायाबो बि जोंथिजायबो बिदिनो खो-खोथिया फोनो थाखाय गिबियावनो ट्रेक्टरखौ ट्रेक्टरजों एवगोरो ओमफ्राय बिनि उनाव एवखांनानै माइलिखौ सोमना दोननाय माइलिखौ माबा खेरखा खेर आखायाव लानानै एसे एसे सारो सारनानै फोनाय जायो आरोना ओमफ्राय बेखौ मास मोनसेसोनि उनाव खोथियाखौ आमथिसुवा बायनाय लोगो लोगो फुनाय जायो। आरो बेखौ फुनानै गायो इदिनो दानि दिनावथ' इसिबां इदि ट्रेक्टरजों एवै एवै हायानो बारा मोजां जाला आरो
औ
फोराबो फिथाइखौ मोजां मोननो मोननाय जालाय जाला आरो ओमफ्राय सिगांनि दिनाव नांगोलजों एवनायाव बिराद मोजां मोजां माइ मोनोमोन
औ बेललावफ्राबो बांसिन जायोमोन नाफोराबो बांसिन मोनोमोन गांजेमाफोरखौबो बिराद मोनोमोन दानि दिनावथ' गांजेमा फोरखौबो नुनाय जाला नालाय
दानि दिनाव बिराद मा टेक्टर हालौवै हालेवैनो जोबलांजोब्बाय बेलावबो जोब्बाय नाफोराबो जोबनो थांबाय बेफोरबायदिनो ज' ज' माइ गायनाय जायो आरो न'खरसे न'खरसेनि बिगा फास बिगाफोर खौनो सानसेयावनो फोजोबनाय जायो आरो
दानि दिनाव गोदोथ' दब्लायसे दब्लायनै हालौवनानै एसे एसे गायनाय जायोमोन दब्लायनै दब्लायथाम मोसौजों हालौसिगोन बिदिनो एसे एसे द्रोद द्रद गायबोसिगोन बिदिनो माइफ्राबो मोजां मोजां जां जायोमोन आरोना बिनि दायो दानि मानसिफ्रा नै नांगोल जुंगाल मै बेफोरखौथ' सिनायनोनो नागिरला आरो ना सिनायनायानो नं ला मोसौखौ माबायदि हा हालौवो हालौवनोनो रोंला माखा खासे मानसिफ्राथ' ट्रेक्टर खौल' सोयो नालाय मोसौनि हालखौनो दांनो मोनफेरासै दांला दानि मानसिफ्रा। बेफोरखौ माने बे बुस्थुफ्रा गासिबो गोमालांसिगोन आरो। नु-नुस्रालानो। ओबावबा सोरनावबा खनसेफोरल' नुगोन आरो ना। खोथिया थिलि एवनायफ्राव एसे ए एनै बाहायो आरोना दायो। खोथिया इया मो जां जाथों होननानै। बांसिनानो टेक्टरजोंनो एवनानै फोजोबो। खोथियाफोरखौबो दाना नाफोरखौहाय माबाय दि मोनो नोंसिनिथिंलाय?
नाफोराबो बिदिनो टेक्टर एवनाय लोगो लोगो दुब्लियाव हाबसोना थानाय नाफोरा गासैबो ओंखारनाय जायो बे ट्रेक्टरनि माबा साखाफोरजों माबाजों ओमफाय बिराद ना मोननाय जायो बिदिनो सिंगि, मागुर, खुसिया, फिथिख्रि,
औ
ना मोनो आरोना? खबायै खबाइ खबायै खबाइ मोनो बे फोरखौ मोननानै मोन ओमफाय फोरानना दोनो जाख'लायनो हाया। ट्रेक्टर एवनायाव एवबा थाय मोननाय ना
जोंनिथिं इसेबां ना मोननाय जाया। जों बांसिन बायनानै जायो नाखौ। फख्रि फख्रिफोराव हगारो। गरम दैलां बोथोरनि गरमालाय नोंसिनिथिं माबायदि? एसे फोरमायनो हागोन ना दैलां बोथोरनि गरम जानाया औ।
बिराद गर'मालाय बिराद जायो जोङो जोङो फुंनिफायनो माइ गायोना। सान्दुंआव मालाबा हाया सान्दुंआनो बिराद ओरैबायदि सान्दुं जायोना खर' सर' साजोबलायो गोलैलायनोसै बायदि मोनो।
ना
जोंनिथिं दैलां बोथोर जाबाथाय अखायानो हाबाय थायो रे रे इदिनो जोंनिथिं बांद्राय गरम जाया जोंनिया हाजो सेराव थानाय ना। जोंनाव बांद्राय गरम मोना मोना।
जोंथिंजाय माइ हाजिरा गायनाया गायनाया मा सानसेयाव सारिस'। ओमफाय खोथिया फुयोबा आखा हिसाबाव दस आखासेयाव दस थाखा।
औ जोंनिथिंबो दा बिदि दिनो माइ गायनाया थिनस' सानसेयाव ओमफाय खोथिया आखासेयाव थाइबा। बेफोरबायदि होनानै गायनांगौ जायो आरो। जों दा माइ गायनाया बेखौनो माइ नानै जाफिननाय बायदि जायो आरो। जेनोबा जां दा बेसिबां सारि बिघा फास बिगानि माइ गायनायखौ बे ट्रेक्टर हालेवनाय माइ हाजिरा गायनाय होनायावनो थांजोबो आरोना। आरो बेयावनो बे हमाय बायनानै दोननाया साबसिन जायो आरो होमबाबो बेखौ खौनो जोङो मावनो लुगैनानै मावनो मोजां मोननानै बे फोर मावनानै जायो आरो। खस्थ' खालामनायनि फिथाइया
जों जोंफोरा एसे एनै बे बे दै दैज्लां समावनो एसे एनै खामायनानै फैसा मोननानै बायदिसिना ड्रेस गानग्रा जोमग्रा बायनानै लानाय जायो आरो दैज्लां बोथोरावनो बिराद अखा हानानै माथुरि बायनानै ओरै दो सिलामानि लोमना लोमजोबो।
माइ गायखांनायावबो एखे अखा हानानै बे दै माथावरिया बायनानै होबाथाय जोंनियाबो माइखौ फबना होनानै माखासे लस जायो बेफोरखौ गायफिननांगौबो जायो जोङो। बाला फबनानै होजोबो मालाबा स फुलुं फैनानै फुलुं फबफैना होबा माइआ बिराद खोमथा खोमथा गोसोम सोमखोर आराम जायो ओमफ्राय बाला फबबाथाय माइआ मोजां जाला। खोबसिन जाजोबनानै गोमो जानानै थैलाङो आरोना। जोंनियावबो दैमा दङ। दै बे दैमाया अखा हाजोआव अखा हाबाथाय दसेनो देरबोयो बायफ्ल'ङो बे दैमानि बोहैलांग्रा दै दैमाया बेबो माने फिसा जालांबाय नालाय माथावरिखौ खोनानै फिसा खालामना होबाय नालाय। बिसोरो बांद्राय थांख'नो हाया नालाय। ओंखायनो माथावरिखौ सौ खानानै बायफ्लंनानै माने बेलेग फारसेथिं बोहैलाङो आरोना।
उम जोंनिथिंथ' बिथिंजाय बिराद अ
अखा हानायनि थाखायनो जे दा दाउ अमा लासोगारोना? इफोरो खानोनो जायगा गैया जायो जि जायगायाव दोनो बे बा बे जायगायावनो दैबाना जाना होनो होयो आरो बे जायगायाव दैबाना जानाय जायगायाव दोनबाय थाबा हाबु ग्ले ग्ले जायो। आरो दाथ' दै फोथाराव जि दै गोजा मोसौ खानोबो जायगा गैया जायो बेनिखायनो जों मोसौफोरखौबो बिराद खस्थ'नि गेजेरजों फिनांगौ जायो जिब जुनार लाबाबो दैलां बोथोरनि गेजेराव। बिराद गोजान गोजानाव उम गोजान गोजानाव खाहैना नांगौ जायो मोसौफोरखौ लाबाबो बिराद खस्थ' आरोना।
मोसौ बोरमा लानाया बिराद खस्थ' जायो। दैलां बोथोराव जेरै दैलां बोथोरबाथाय अखा हानाया बांसिन जासिगोन बारि बागानफ्रा लोमनानै दै थांनो लामा गैयाबा हाथाय सेवनानै मोनामो ओ थाम्फै जायो। मोसौ मोसा जायगा गैया मोसौनो गांसो होनो गैया जिगाब गोरानखौनो जानांगौ जायो बावखानो जायो मोसौफोरखौ। थाम्फै थामलाजों बिराद दैज्लां बोथोराव गरमजों मानसिफोराबो एसे बेमार जायो थाइजौ फिथाइ जानानै आमाय लोगो मोनो। बिदिनो दैलां बोथोराव एसे खस्थ' जायो आरोना मावनानै जानांगौ आ।
दैजां बोथोराव बिराद मोजां मोजां फिथाइ मोननाय जायो जेरै आनारस थाइजौ खान्थाल बेबायदि आरो।
बेफोर फिथाइखौबो गरमाव बांद्राय जाबा मानसिया लोमजायो। आनारसाबबो बेमार होखाङो थाइजौआबो आमाय लोगो मोनो जाबाय थाबा खान्थालाबो बेमार जाखाङो। बेमारिया जाबाथाय बां सिन लोमजानाय जायो। इदिनो दैलां बोथोराव बेमार साबदेरनो नागिरो बांसिन थाम्फै थामला अरजानानै जायगाफ्राबो मोनामब्रुं जानो नागिरो सेव बिलाइफ्रा सेवोना दै दैलांआव माने अखा हाबाय थानानै दैब' जानानै बिलाइफ्रा सेवना नै मोनामहोयो जायगाखौ।
बेबायदिनो दैज्लां बोथ थोराव बिराद जों फरायनायफोरा ना माबा खलेजाव बिदिनो थांनो स्कुलाव थांनो बिराद खस्थ' जायो आरो लामा सामा दैबाना जाना होयो मालाबा मालाबा दालां बायथेनानै होयो मालाबा दैजोंनो हाब्रु हायि जानानै जोङो बेफोरबायदिनो खस्थ' मोनो आरोना।
औ दे होमबा जोंनि रा रायलायनांगौआ सावरायनाया एसेनोसै। बेखौ बे थपिकखौ बेयावनो दोनथ' थनाय जाबाय। नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोन बाय।
औ।